हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ दा बिदिब्ला नोंथाङा बे समाव मा खालामगासिनो दङ?
ओ दायोथ' आङो ओरैनो दंथ'यो।
अ आङो नोंथांनाव ओ मोनसे आयदानि सायाव ओ मोनसे सावरायलायनाय ओ लानोसै होननानैसो कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा साव
ओ नोंथांनि माथोखौ खोनाफैयासै नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां नोंथांनिखौ खोनाफैयासै खोनादोंना नोंथां। हेलौ